थां
औ नोंथां खोनादों
ओं खोनादोंमोन आंयाव खोनादोंमोन ना नोंथां औ आं आबासखौ खोनादोंना नोंथां। गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय नोंनिसिम आरो नै मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंनिसिमबो आङो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय
औ नोंथां दा नोंथां बे समाव आं नोंजों नोंथां नै आं दायो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
औ।
दा बे समाव नोंथां आङो। जाथ'वाखै नोंथां दा जाथ'नाय जायाखै।
औ औ।
दा नोंथां बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो थाखाय। कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन दे।
औ-औ अब्ला दा नोंथाङा फ्रियैनो दंथ'योना नोंथां।
औ फ्रियावनो दंथयो नोंथां।
औ। दा बिदिब्ला नोंथां जोंनि बर' हारिनि हाबा नेमखान्थि बा हाबा आसारखान्थिनि बागै आं फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै कल खालामनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन दे।
औ दा बिदिबा नोंथां बाथ्राखौ जागायनोसैना नोंथां
औ औ जागोन जागोन
औ जोंनि बर' हारिनि ओ हाबा नेमखान्थि जे बोरमोन आरो दा बोरै बिनि सायाव माखासे जागायग्रो सानदों नोंथां ओ दा जोंनि बर' हारि हाबा आसार खान्थि बा हाबानि नेमखान्थि होननानै बुङोब्ला गोदोनि समावहाय मा मोननो आ जों जेब्ला उन्दै उन्दै बा जों बा बै आबै आबौमोननि समावहाय जुलिनि गोथार नेमखान्थिया जाहैबाय जोङो जे सासे हौवा मानसिया सासे हिनजाव मानसिखौ मोजां मोन लायनाय बा गोसो थो गोबां सोलोोमोन गोदोनि जुगावबो आथिखालाव जेरै सेंग्रा सिख्लाजों सासे मोजां मोनलायनाय बा सासे सासेजों गोसोथोलायनाय बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो दंखायोमोन दा बे हिसाबै गोदो जों जेब्ला उनदै उनदैमोन बे समाव सोरनावबा लावखार थानाय सोरबा रुवा थानाय एबा दाहोना थानाय
औ
औ औ नंगौ
ओ दाहोना थानाय सोरबा रुवाथि थानाय बेबादि समाव दा गुबुन सानज्लायोमोन
औ
दा आङो मालिकनि सिगाङावथ बुंनो हायामोन जाहैबाय बिनिखायनो सासे ओ दाहोना सेंग्राया सासे ओ रुवाथि सिख्लाखौहाय जेब्ला गोसो थोलायो जेब्ला मोजां मोनलायो अब्ला बिसोरो
औ
गोदोनि समाव ओ लांखारलायनाय दंमोन ओ जेब्ला बिसोरो ओ लांखारलायनानै गुबुन दाबसे जि जायगा बा गावसिनि ओ न'आवहाय थांनाय ओ हाबानि नेमखान्थि बिसोरो ओ ओ सासेखौ माने गामिनि रायजो सिगाङाव समायग्रा लानानै ओ हाबा खालामनाय खान्थिया गोदो सोलियोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय इसेबां बिदिखौ नुनोबो मोनलिया आथिखालाव एसे सोलायनो हमबाय गोदोनिबादि जेरै ओ हाबा ओ मा होनो बो आरो बै लावखार दाहोनाजों जेब्ला मोजां मोनलायो अब्ला बे अबावबा बोलायलायनाय खान्थिया दंमोन नालाय आथिखालाव बेबायाददि गैलिया आरो आथिखालाव मा जाबाय जेब्ला सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायो अब्ला जोङो मा खालामनांगौ बिसोरनि पेरेन्टस होनबा बिसोरनि बिमा बिफा जाथि बंस' बाय बाहागि खुरमाफोरनाव माने मा ानो सोंस' बा सोम हाबानि थि रादायखौ खालामनाय जायो आरो। आरो मा होनो हाबानि थारिखखौ आरो। बिनि फिन उनावसो जोङो हाबानि थारिखखौ दाननाय जायो दा बेबायदिनो हौवानि न'खरा हिनजावनि न'खराव थांनानै जेब्ला रायथिलायहैनाय बे खान्थिया आथिखालाव सोलिदों आरो आरो दा गोदो जेरै हाबा खालामोमोन। दाबो बेबायदिनो बर'नि नेम हिसाबै जोंना गोदोहाय दंमोन गामसा गाननाय आरो गामसा गाननाय बेबायदिनो दानि जुगावबो आथिखालावबो गामसाजोंनो हिनजावा दख'ना थावसिजोंनो हाबानि नेमखान्थिखौ फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बिदिनो बर' हारिनि जिथु हाबा नेमखान्थि बे हाबा नेमखान्थिया दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो नोंथां दा नोंथांमोननि थाइजाहाय बर'नि बे हाबा नेमखान्थि बा हाबा आसार खान्थिया माबोरै सोलिदों आथिखाल आरो गोदोनि समाव माबायदिमोन। नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जिबायदि बुंदों जोंथिंबो गोदो गोदाय बेबायदि बिदिनोमोन आरो दा एसे सोलायबोदों हबा गोदो गोदाय जोङो हाबाखौ माबायदि खुङोमोन होनना बुङोब्ला गोदो गोदाय माने हाबाफोरखौहाय गोबां गोबां माने नियमजों खुंनाय जायोमोन आरो ओदिनो हाबा फिसा हाबा गिदिर गिदिर हाथा सुनि खुंनाय सोरबाया संख्रि साहाजों खुंनाय बेफोरबायदि खुगौमोन आरोना नोंथां गोदो गोदाय बिदिनो दाहोना रुवाथिनो लालाय लायोमोन सोरबाया दोनखारलाङोमोन सोरबाया बोना लायोमोन बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय हाबाया सोलियोमोन आरोना हाबा होनना बुङोब्ला जोङो। सासे सेंग्राजों बा सासे सिख्लाजोंहाय जोङो गोथार जुलि जायोना बेखौनो जोङो हाबा होननानै बुंनाय जायो दा नोंथां हब्ला गोदो गोदायथ' जोङो आबै आबौमोननि समावहाय जोङो हाबाखौहाय माने बिदिनो दाम बेम फारथिजोंहाय जोङो हाबाखौ खुंनाय जायोमोन। बा थालेर फस्लानि माबाजोंनो खुंनाय जायोमोन बेबायदिनो जोङो गामि बेवहाय जयैनो गाजा गोमजायै बेम बाथि लानानै जोङो बिदिनो खुंनाय जायोमोन ओमफ्राय नाथाय आ आजिखालिनि जि गोदान मुगायावहाय जोङो गोबां सोलायबोनायखौ नुदों। दानि जुगावथ' जोङो सासे सेंग्रा बा सासे सिखाया बिदिनो मोजां मोनलायोबा जोङो न'आवहाय लाबोलाय होननानैहाय जोङो बिमा बिफा बा बाहाय बाहागि जाथि बंस'जों ज' रायजलायलायनानैहाय गामियावहाय रायजलायलायनानैहाय जोङो हाबाखौहाय माने बिदिनो गिदिर बा सायना सारि लुलायलायनानैहाय बिदिनो देक्स बिदिनो बक्स बायदिसिना डि जे बायदिसिना जोङो दामनानैहाय रंजायोमोन। रंजायो बेबायदिनो हाबा फाव बिदिनो गोबां बिदिनो जाग्रा लोंग्रा माने फुरा अहल बहल होयो आरोना आजिखालि ना बेदर बा बिदिनो माखासे जाग्रा आदारफोरखौाय माने गोसोबायदि जायोमोन आरो जोंना दानि जुगावहाय गोदो गोदायथ' इसेबांथ' जोंहा माने गोरिबमोन नालाय गोदो गोदाय माने बयबो न'खरावनो माने गिदिर हाबा खुंनो हायामोन नाथाय दा आथिखालाव माने सोलायबोबाय आरो ना मा हाबाया सोरबाया
औ औ।
गोदो गोदायथ' बिदिनो गामसा बा दख'ना गाननानै माबायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों जे गामसानि बदल बिदिनो लंपेन्ट गाननानै हाबा खालामनायफोरखौ नुनो मोनोसिै अबेबा अबेबा गामियावहाय। बे अबेबाबा गामियावहाय जोङो बिदिनो माने गोबां गिदिर गिदिर हाबाफोर खुंनाय नुसै आरोना आजिखालि।
औ औ।
हााबा होनना बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखायो जे सासे आइजो बा सासे हौवा बेजोंहाय गोथार जुलि जानाय दानि दिनावहाय जोङोयोला हाबाफोराव माने गोबां गिदिर गिदिर खुङो ओम बिनि गेजेरावनो जोङो गामि खाथिनि। रायजो राजा गामिखौ लानानैहाय खुंनायखौहाय जोङो नुयो हाबाफ्राव बेबायदिनो जोङो दानि दिनावहाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बिदिनो लाब्रा बिदिनो अमा बेदर ना दालि सबाय औ बिदिनो बेफोरबायदि मुवा बेसाद ओंख्रिफोरखौहाय बर'फोरनि ओंख्रि माखासे। माखासे बिदिनो दङ अनलाफोर दाउ बिदिनो सबाय बिदिनो लाबा बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौहाय जोङो हाबाफ्रावहाय गिदिर गिदिर हाबाफ्रावहाय जाहोनायखौ नुयो आरो ना नोंथां।
होमब्ला नोंथाङो। आङो बेखौनो नुदोंदि गोदो गोदाय माने माबायदि हाबामोन दायो माबायदि सोलायबोखो बेखौहाय माने नायोब्ला जोङो। दानि दिनावहाय गोबां माने जौगाबोनायखौ नुबाय आरोना नोंथां। बयबो न'खरानो माने गोबां माने एसे गोनां होनांगसिनो आरोोना गोनां माने जौ माने धोनि जाबोनायखौ नुबाय नालाय बयबो माने हाबाखौ माने गावनि हाबाखौ। माने गोग्गोम गिदिर खालामनो लुुबैयो आरोना
औ नोंथां औ
हमना नों नोंथां जोंना समाबो जाबाय आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांनिसिम जि आंनि मोन्दांथि मोननाय बेखौहाय नोंथांसिम फोरमायबाय आसा खालामो उनावहाय नों बिथांखौहाय गोदान मोनसे टपिकसआवहाय लोगो मोनगोन होननानैहाय
औ नोंथां। फिन खनसे मोनाबिलिायनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ गोजोन्थों बिदिब्ला नोंथां
औ गोजोन्थों दे।
औ।